अह खोनादो नोंथां अह।
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां औ औ। दिनै जोङो दैबानानि सायाव एसे रायलायनो सानदों। औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बा दैबानाया जोंनि आसाम हादोराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बा दै बानाया माबायदि जोंनि गोबां गुबुन गुबुन प्रब्लेमफोर लाबोदों जोंनि आसाम हादोराव बा दैबानाखौ होबथानायनि गुबु गुबुन बायदि बिथांखिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दैबानाया जाहैबाय मोनसे मिथिंगायारि मोनसे ओ जाब्रबथाय। जोङो आथिखालाव जोङो दैबानाखौ नाथाय जोङो सुबुं अनजिमाजों जानायबो जोङो बुं नो हागोन ओ जोङो मोन्नै रोखोमनि दैसाना खौ जों आथिखालाव जों बुंनो हागोन मोनसे जाहैबाय मिथिंगायारि जानाय मोनसे दैबाना आरो सुबुं माहारिजों बानायजानाय मोनसे दैबाना। मिथिंगायारि ओन ओ मिथिंगायारि जानाय दैबानाया जाहैबाय जोङो बोथोर ‍ बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ नांनायनिफ्राय बांसिन जेब्ला अखा हायो ओ बे अखाया जोङो जयै जमा जानानै जोङो जोंनि हायेन ओनसोलाव ओ लोमसावनानै जोङो बायदिसिना खहा लाबोनायखौ जोङो जों बेखौनो मिथिंगायारि दैबाना जानाय बुंनो हागोन ओ आरो लोगोसे जोङो ओ मानसिजों बानायजानाय दैबानाय ओ दैबाना होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओम बेखौनो बुंनांगोन जोङो जेब्ला जोङो अखाया एसेल' हा होन बा अखा हायाब्लाबालासेनो जोङो माखासे ओ बुहुमनां दुमखावनायनि जाउनाव जोङो ओ बर'पा बर'पफ्रा जेब्ला ओ ओ गलिनानै जोङो ओ साग'राव थानाय ओ ओनसोलनि खाथि खालानि ओ सुबुंफोरा जेब्ला लोम साव जागोन जों बेखौनो मोनसे ओ मानसि जों बानायनाय जोङो दै बाना होननानै बुंनां बुंना गोन दैबानानि जाअनाव जोंहा गोबां माखासे खहा जानायखौ जों नुनो मोनो ओ उम बेनि बेनी माखासे ओ बिदिन्थिफोरानो जाहैबाय जोङो न' बां न' बां बायनाय माखासे जिब जुनार ओ जिब जुनार गोजावलांनाय बा जिब जुनार थैनाय ओ बिनि अनगायैबो जोंहा मा खासे ओ आबादफोरनि खहा जानाय बेफोर जोङो बायदि जोङो बिदिन्थि जोङो बुंनो हायो नोंथाङाबो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनो हागोन औ दैबानाया नोंथाङा मख'नाय बायदियैनो मिथिंगायारिजों जाना दैबाना दं आरो मिथिंगायारि बा नोंथाङा मख'नाय बायदि मिथिंगायारि दै बाना आरो सुबुं अनजिमाजों सोमजिनानै दैबानाखौ जोङो मोनथिनो हाबाय थिख बे बाददिनो बुंनो थाङोब्ला दैबानाया गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै नोंथाङा मख'नाय बायदिनो मिथिंगायारि जेरै बरफजों गलिनानै सागोरा लोमस्रावनानै बायदि बायदि जुदि सुबुंफोरनि खहा खालामोबा बेखौ जोङो मिथिंगायारि मिथिंगायारि दैबानाजों जानाय जाथाय होननानै बुंनो हायो आरो आरो गोबां बेबायाददिनो मिथिंगायारिनि गाज्रि गोहोमखौ जों नुनो मोनो जेरै दैबाना नि जाहोनाव जोंनि माइ आबादफोरावबो गोबां गाज्रि गोहोमखौ नुनो मोनो माइ आबाद फोरा दैजों लोमजानानै थैलाङो आरो गोबां जिब जुनारफोरा गोबां जोंनि बायदि बायदि फिसा फिसा जिउसाफोरा जाय जोंनि थाखाय माइ आबादनि थाखाय मख'जाथाव बा गांनां बा बायदि बायदि माइ आबादनि जौगानायनि थाखाय बाहा गोलायो बेफोराव जोङो दैबानानि थाखाय बेफोरो गोजावलांनायखौ जों नुनो मोनो थिख बेबादिनो टाउन ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव टाउन ओनसोलाव मख'जाथाव जोंनि गुवाहाटी ओनसोलाव ओ सा सानजा ओनसोलनि गुहाटी ओनसोलाव दै बानाया गोबां मोनसे जेंना जाय जेंनाखौ दिनै जोङो फोजोबस्रांनो हायाखै बे जेंनानि थाखायनो दिनै बोसोरफ्रोमबो दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मो नो जायनि थाखाय गोबां सुबुं अनजिमा आरो गोबां गोबां न' बांफोर खौ जों लोमजानाय लोमजानानै थानाय नुनो मोनो आरो गोबां जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो बे गुवाहाटी ओनसोलनि दैबानानि सायाव इसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
ओ नोंगौ नोंथां ओ हागोन ओ जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो नोगोर ओनसोलाव जोङो बांसिनै जोङो दैबानानि गोहोमफोरखौ गाज्रियै नुनो मोनो। जोङो नोगोर ओनसोलाव जाहैबाय आथिखालावहाय ओ जेरैबो ओ ओंखारलांनो माखा दै ओंखारलांनो हायै लामाफोर ओ गोथेनानै थायो जोङो माखासे जमा जाना नै थानाय द्रेनावहाय मैला जमा जानानै थानाय बेफोरो ओ मैलाफोरखौ थि सम बादियै फोसाब फोसाबैनि जाउनावहाय
ओ बे द्रेनेसफोरा लकेज ओ लक जानानै थायो जायनि जाउाव नाव जेब्ला इसे अखा हायोब्लानो ओ दे ड्रनाव थांनांगौ दैया ओ गोजावलांनो हाया जायनि जाहनावहाय बेयो लामायावनो गोजावनानै थायो आरो गोबां बेबायदिनो न'फो फोराव एसे दैबाना माने अखा हायोब्लानो दैया न'आव हाबहैयो। जाउनावहाय गोबां जोंहा न'नि खहा जायो न'आवहाय थानो गोबां असुबिदा जायो ओ जोङो बेबायदि असुबिदाखौ बांसिनै जोङो जोंनि नो गोर ओनसोलावनो नुनो मोनो बेबायदिनो जों बेबायदिनो नोगोर ओनसोलाव हाय ओ जोङो ओ उम बायदि ओनसोलावहाय बेबायदि जोङो बांसिन दै बानाजों फ्र'ब्लेम जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो ओ दंङ। बिनि अनगायैबो जोङो दैबानाजों रैखाथि मोननो थाखाय जोङो सरकारा माखासे गोबां ओ राहा लामाफोर लादों ओ बेबायदि राहा लामा खौहाय जोङो सरखारा जेब्ला जुब जुब अखा हायो बा जोङो सरखारा बांद्राय ओ ओ ओ जे-जेब्ला दै बानाया बारा जायो अब्ला बे समावहाय जोङो सरखारफोरा बा जोंनि माखासे गोबां ओ एन जि अ' फोरा गिदिर गिदिर एन जि अ' फोरा माखासे थांखिफोर लायो जाय थांखिफोरनि गेजेरै जोङो माबोरै सुबुं दैबाना समाव माबोरै जिब जुनारफोरखौ सुबुंफोरखौ माबोरै ओ रैखा थि होनो हायो बेनि ट्रेनिंगफोरखौनो गिबियावहाय ओ माखासे भलान्टियार लानानै फोरोंग्रा लानानै ओ दोनो। बिनि सायाव नोंथांङा माबा बुंनो सानगोन नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोंनि सरखारा गोबां गोबां बायदि बेब'स्था लानायखौ जों नुनो मोनो दैबानानि सायाव जेनि थाखाय जों गोबां गोबां बै मा थावरि बायदिखौ बायनाय नुनो मोनो जेरै अखानि जोंनिया दैबानानि गुबै जाहोनानो जादों अखाना अखा आरो जोंनि बेै बुरलुंबुथुर दैमानि थाखाय जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखाय सरखारखौ जों गोबां बायदि बिथांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों बायदि माथावरि बानायनाय दैफोरनि दाम बानायनाय आरो बायदि कानेक्सन बानायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बायदि जोंनि अखानि दै खौ माबायदि जोङो जमा खालामनानै लाखिनांगौ जायखौ जोङो इंराजियाव बुङो रेन वाटार हारभेस्ट जायनि थाखाय सरखारखौ जों गोबां बिथांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय थेवबो बेबाय दि बिथांखि लासेयावबो जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जौगानायखौ नुनो मोनाखै। होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि रांखान्थियारि बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला एसेबां गुबुन हा रिफोरनि बायदि बा भारतनि गुबुन ओनसोलफोरनि बायदि एसेबां जौगानायखौ जों नुनो मोना बेनि थाखायनो जों जोंनि आसाम हादोराव नायनो थाङोब्ला बेबायदि बाय दि बिथांखिफोरनि बायदि दावगानायखौ जोङो एसे खम नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय दैबानानि बिबाङा बोसो जोंनि आसामाव गोबां गोबां बायदि जौगानायखौ नुनो मोनदों थेवबो गुबै जाहोना जोंना दैबानानि। खौ जानायखौ नुनो मोनो थिग बेबादिनो दैबानानि थाखाय दैबानानि मोनसे मोजां आखुबो दं नाथाय बेखौ जोङो बे पजिटिभ इफेक्टखौ जायखौ बुंङो बेखौ जोङो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो दैबाना जानायनि जाहोनाव बायदि फुलुं गोनां हाया जोंना गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमबो फैयो जायनि थाखाय गोबां हासार आरो गोबां फिसा फिसा मेगनजों नुयो जायखौ जों माइ क्र' अरगेनिजोम होनो बेफोर जिरादफोरखौ लाबोयो जायफोर जोंनि आबाद माव नायनि सायाव गोबां हेफाजाबबो होनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय आबादफोरनि जौगानायाव गोबां मददबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो थेवबो जों बायदि बेबायदि पजिटिभ इफेक्टनि अनगायै जोङो बांसिन जोङो निगेटिभ इफेक्टखौ जों नुनो मोननाय जायो दैबानानि जाहोनाव जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा बोसोरफ्रोमबो भुगिनांगौ जानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बुंबावनो हागोन नामा दैबाना नि होबथानायनि जाहोनाव माबाफोर जोंनिया गोबां जौगाखांदों नामा बा बायदि आबादनि सायाव माबाफोर गोहोम खोख्लैदों नामा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो माखासे दै बानानानै जोंहा माखासे मुलाम्फाफोर दङ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंहा जेब्ला दै दैबानानि गेजेरजों जोङो माखासे गोबां गुबुन गुबुन जायगानि हासारफोरखौ जोङो आबादथिलियाव जगायनानै होफैयो दै बेनि गेजेरजों जोङो आबाद बेयाव आबाद मावोब्ला आबादफोरा जोबोद मोजां जायो बेयो जोङो दैबानानि मोनसे मोजां मोनसे जोङो बिदिन्थि बुंनो हागोन ओ आरो जोङो गुबुन मोनसे बिदिन्थि मोनसे मोजां जों बुंनो हाबावो जोङो हाजो ओनसोलाव थानाय खाथि खाला हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुं अनजिम सुबुंफोर जेब्ला दैान बाना जायो ओ हाजो ओनसोलनिफ्राय गोबां माखासे दालाइ गोरान बा दंफां गोरान जोंहा माखासे गोजावबोयो बैफोर गोरान दाालइ जोङो खाथि खालाम नि सुबुंफोरा गावसोरनि संसार जानायावहाय बा गावसोरनि सानफ्रामबोनि ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय बे बनखौ बाहायनानै ओ बिसोरो ओ मोजाङै गावसोरनि नांगौखिनि ओ ओ आदार जगायनायाव बा आदार संनानै जानायावहाय हेफाजाब मोनो नाथाय जोंङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंङनो दैबानानि गासै जोङो मोजांनिफ्राय बांसिन नुनो मोन ओम जेरै जोङो दैबाना जायोब्ला ज जोंहा दैबानाजों जोंहा माखासे गोबां ओ गाज्रि गाज्रि बेकतेरिया बा गाज्रि गाज्रि बिजानुफोर जोङो दैबानानि गेजेरजों फैफायो जाय दैबानाखौ जोङो ओ गा साङोब्ला जोङो बा गोजोबनानै बे दैबानाजों दै बानानै फैनाय दैजों जोङो गेले ज मोदोमाव फोनङोब्ला बायदि बेराम जोङो बिगुरनि बेराम जानायखौ जोङो नु नुनो मोनो बिदिनो जोङो दैबाना जायोब्ला जोङो गोबां समाव जोंनि देहायाव बायदि माननाय बा गिदिर गिदिर स्थर बेफोरबायदि जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो जोंहा बेफोरबायदि ओ बेरामखौ फाहानो थाखाय जोङो नांगौ समाव दैबाना जानाय समाव माब्लाबा समाव जोङो नांगौखिनि मेदिसिन बा जोङो नांगौखिनि मुलिफोरखौ जोङो नांगौ समाव मोना जायो जायनि समनाव बै फिसा फिसा बेरामानो गिदिरावहाय बारस्लाय लांनानै जोङो गोबां जिउनि खहाबो ज जानांगौ जायो।
नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानबावगोन नामा
औ नोंथां बुंनो हागोन दैबानानि थाखाय जोङो गोबां दासिम गोबां बेराम आजार जानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय नोंथाङानो माखासेखौ मख' हाबाय बेनि उनाव आं मख'नो सानबावोदि दैबानाजों गोबां बेमारफोर बेमार आजार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै बेनि मोनसे मख'जाथावनो जादों मेलेरिया बेराम जिनि थाखाय थांबाय नथाय गोबां बिबांनि दैफोरा जोंना खायसे जायगाफोराव थालाङो। जायनि थाखाय बेयाव दैफोरा जोंना सेवनानै जमा जानानै थायो। जायनि थाखाय